हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा? दासान्दि नोंथाङा दसे फ्रि दंथ'योबा
औ नंगौ।
ओ फ्रि दंथ'योबा आं नोंथांजों मोनसे मोनसे आयदायाव ओ रायलायनो दसे सम रायलायनो थाखाय फैदोंमोन नों थाङा सम होनो हागोन दा? अ बे बे आय बे आयदायानो जाबाय जोंनि देहा। देहा एबा जिउ सोलेर बे सोलेर आरो जिउखौ ओ माबायदि मोजाङै गोगो लाखिनो हागोन बिनि सायाव नों थाङा एसे गुवारै आंनो दसे सम फोरमायना होनायब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन।
औ देहा एबा सोलेरखौ जों मोजां लाखिनो था
अ नोंथां नंगौ‌।
औ मोजाङै जानो नांगोन माने सम ओ सम सम माने जानो नांगोन ओ
आरोबाव जों देहाखौ मोजां लगिनो लाखिनो थाखाय औ बायदि रोखोमनि माने औ एक्सारसाइसफोर माने खालाम नांगोन।
उम नंगौ।
औ नंगौ नोंथां। दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आङो माने औ।
गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोंहा जों ओ गोरों गोरा हिसाबै बा जोङो मिथिखानाय हिसाबै जों दा जों दा मिथिदोंबा ओ नुदों। जे जोंनि संसाराव मोजां होननाय जेबो बेसादानो गैला जेबो बुस्थुआनो गैला मानो होनोब्ला
औ नंगौ ना?
जानाय लोंनायखौ नायोब्लाबो दैनि मोजां थाया बारा पारसेन्ट मोजां गैला आरो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो फिथाइ सामथायाबो मोजाङै ओ ओ गुबै हासारजों आबाद मावजानाय नंला हिसाबै अरगेनिक जाना थांनायखाय बिनिफ्राय जों गोबां ओ भिटामिन गोनां देहानो नांगौथिखौ जों मोननो हाया बिनिखायनो आं सानो नोंथां आं सानो नोंथां गावनि गो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो बिनि अनगायैबो जानाय लोंनाय अनगायैबो गोबां जोङो नोंथां बुंनाय बायदि एक्सरसाइज आरो हाबा हुखा मावनो आखाइयाव बा हुदा खालामनाया मोजां जासिगोन जों नुनो मोनदों दे ओ बायदिसिना रोखोम रोखोमनि एक्सारसायेस खालामो बायदिसिना रोखोमनि ओ बियाम खालामो बायदिसिना रोखोमनि ओ जुगाखन खालामो बायदिसिना रोखोमनि माने ओ मा होनो बेफोरखौ एक्सारसाइजनि लोगोजों माने जानाय लोंनायखौबो ओ मोजाङै खालामनो थाखाय बिथांमोना ओओ माने हाबाफारि लादों। लानाय नुदों बिनि गेजेराव जों नुदों ओ सासे मानसिया मोजां देहा खालामनो थाखाय बा गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय गावनि देहाखौ खौ नायनानै बेसेबां जानांगोन मा जाबा देहाया मोजाङै थागोन। बिनि सायावबो सोलोंथाइया मोजाङै ओ थानांगौ होननानै आं सानो जेरै सासे सुबुङा मोजां देहा लाखिनो थाखाय गावनि ओ जानायखौ ओ समय मथे - समय मथे जानांगोन आरो समय मथे लोंनांगोन। समय मथे उन्दुनांगोन समय मथे ओ उथिनांगोन। समय मथे खामानिबो मावनांगोन खामानि मावालासेनो जिब जिरायनानै सम थाबाय थाबाबो ओ आरो ओ उन्दुना थाबाय थाबाबो देहाया मोजाङै थानो हानाय नङा बा जानाय नङा बिनि खाय सम- सम गावनि जिबायदि ओ जिउआव जिबायदि खामानि दं बेबायदि खामानिखौ मावनायनि नि गेजेरजोंनो देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय ओ नियमै बा फारिलाइ बायदियै बिथाङा एक्सारसाइस खालामनांगोन जगाखन खालामनांगोन आरो मा होनो खारनाय बारनाय बायदिसिना खेल गेलेनायखौ ओ अयभास खालामनांगोन होननानै आं सानो नोंथां बिनि - बिनि गे जेराव दिनै जों नुदों एक्सारसाइस खालामनानैबो देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो एक्सारसार्स खौबो सानसेयाव खननै खालामनायजों लोगोसे ओ गावनि थानाय जानाय आरो ओ साखाथियारिनि ओनसोलनि जायगा फोसाबना लानाय ओ बेबायदि हाबा - हुखायाबो जोंनि देहा गोग्गो लाखिनायाव गोबारैनो ओ मदद होयो बिनि लोगो लोगोसे जों थानाय जायगाफोरखौ थानाय जायगाफोरनि खाथियाव साखाथि खाथियाव दंफां - लाइफां गायनानै दंफां - लाइफां गायनानै मोजाङै गेरेमसा खालामनानै बिनि सिङाव जिरायनानै एक्सारसाइस खालाम होमबा जेब्लाबो जोंनि देहाया ओ मोजाङै थागोन होननानै आं सानो आरो बिनि लोगोसेनो जों जिहेथु सोलोंथाइ गोनां सुबुं हिसाबै जोङो जानायखौ लोंनायखौ मोजाङै ओ ओ सम मथे जानांगोन सम मथे लोंनांगोन बेबो जोंनि आयदायाव फैगोन लोगोसे दिनै ओंखारदों ओ बाजारावथ' गोबां - गोबां मुवा - बेसाद दं जाय खौ जानानै जोंनि देहाया खहा जायो बेबायदि मुवा बेसादनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो ओ आरो लोंनाय जानायनिफ्राय बे गाज्रि मुवानिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै गावबो थानानै आरो मालायखौबो थाहोनो थाखाय जोङो बिथोन होनांगोन आरो ओ बिनि गेजेराव नो जों नुदों दैन ओ दिन जिबनाव दयनि दिन मानसिनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो जाबायदि जोङो ओ हाबाफारि लायो बे हाबाफारिखौ जाहाथे सम मथे सम मथे समजों खारफानानै समजों ओ आगान होफानानै जों खामानिफोरखौ मावलांबाय थानाय जानो हानांगोन। अब्लासो जोंनि देहाया गोग्गो थागोन होननानै आं सानो। लोगोसे ओ देहा फोथांनायाव मानसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार ओ हुदायानो जाबाय दुगैनाय
औ नाजागोन।
बो मोजां दै दुगैनांगोन ओ मोजां साबसिख खोन ओ थानाय, जानाय, द्रेस बा गाननाय जोमनायजों गाननानै देलायनाय हुदाखौबो जों लाखिनांगोन। बेबायदिनो जों गोग्गो देहा खालामनायाव जोंनि बे हाबाफारियाबो गोबारैनो ओ मदद होयो होननानै आं सानो। बिनि गेजेराव जों नुदों ओ जानायनि बेलायाव हायोब्लाथ' बांसि सिन मानसिया फिथाय सामथाय न'आव गायनाय गामियाव गायनाय ए फिथाय सामथाय जानानै गावनि ओ गोग्गो देहानि थाखाय गोग्गो खालामनो थाखाय बेबायदि हुदायाबो मोजां। होननानै आं सानो। ओ नोंथांनिथिं देहा मोजां लाखिनो थाखाय ओ ओ मानसिफोरखौ नोंथाङा मा मा बेबस्था मा मा ओ खामानि मावनाय नुदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां औ जोंनिथिंथ' गामियारि मानसिफोरा बयबो माने खामानि मावोनो बे नि लोगोसे आरोबाव यगाफोर खालामो आरो एक्सारसाइसफोर खालामो।
उम।
औ। जुदि माने गावनि देहाखौ मोजां लागि-लाखिनो थाखाय खालामो यगाफोर आरोबाव माने आथिखालथ' गोबां रोखोमनि मेडिसिनसफोर होनानै औ। मैगं थाइगंफोर माने ओ फान-फानो बाज-बाजारफोराव। बेफोर, औ। बेफोरखौ जों माने एसे खमायनांगौ जानो जानो नाङा बेफोरखौ। गावनो माने औ गामि गामियावथ' गोबां माने ओं। ओ गोबां रोखोमनि औ आबाद मावनो हायो। जेरै ओ लाय लाफा खुमब्रा बेबायदिखौ गावनो माने गावनि देहाया मोजां लाखिनो थाखाय गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय गावनो आबाद मावनानै जानाया ओ साबसिन जागोन होननानै आं सानो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बाथ्राफोराथ' सैथोआनोखा। बिनि गेजेराव जों गावनो जानो थाखाय ए आबाद मावनानै गावनो ओ दिहुननानै गावनो गायनानै गावनो ओ फिथाय थायहोनानै जानाया हयथ' जोंनि जिबननि ओ जोंनि जिउनि देहानि गोग्गो लाखिनायाव ओ गोबारैनो जोंनिखौ मदद होगोन होननानै आं सानो आरो ओ जानायनि बिथिङाव आं बुङो ओ जानाया जाबाय मोननै दङ ओ मिरामिस आरो आमिस ओ बेनिखायनो मिरामिस जाब्ला आमिसनिफ्रा आमिसनिख्रुइ मिरामिस जाब्ला बयनिबो देहाया सु बांसिन मोजाङै थागोन होननानै आं सानो मानो होनब्ला ओ बे जानाय लोंनायनि फ्रायनो बारासिन बेमार आजारखौ जों सोमजिनाय नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै ओ गाज्रि मुवा बेसादफोरनि फ्राय गोजानाव थानानै आरो गावखौनो ओ मोजां लाखिनो थाखाय मोजां बेसाद जानानै ओ मोजाङै नियम ओ हाबाफारिखौ लानानै रा उन्दुनाय जानाय लोंनाय बेबायदि सिखारनाय खामानि मावनाय एक्सारसाइस खालामनाय दयनदिन जिबनाव गावनि ओ सारभिसाव थांनाय बेबायदि खामानिखौ मोजां मावलांबाय थायोब्ला
औ नंगो नोंथां
गावनि देहाया माने मोजाङै गोग्गो थागोन होननानै आं सानो ओ बिनि गेज गेजेराव आं नोंथांखौ ओ नोंथांनि बेसेन गोनां सम खौ दसे होनायलाय आरो बे गोग्गो देहानि स सायाव गुवारै सावरायनानै मोजां मिथिसार होनायखाय आं नोंथांखौ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनिफ्राय आङो ओ गोबां माने मिथिनो मोनदों।
अ गोजोन गोजोनथों नोंथां
औ नोंथां